औ खोनादोंना खोनादों नोंथां औ औ बिदिब्ला नोंथाङा दायो मा खालामदों?
नै आङो दायो ओरैनो सु बार जागासिनो दं आङो।
अ जोङो दायो मोनसे औ खोनादों। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि।
औ औ जागोन दे।
ओ जोङो गोदोनि आरो ओ गोदोनिफ्राय दासिम जोंनि गाननाय जोमनाया माबायदि सोलायबोखो बेनि बारै एसे सावरायबोनि नोंथां।
औ जागोन दे ओ माने जोंनि बर' समाज निखौ होनदों आरोना नोंथाङा
औ।
औ दे नोंथां सावरायजागोन दे।
औ बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायलांदो‌।
औ औ ओ जोंनि माने दायो गाननाय जोमनायखौ होनोबाथ' जोङो माने दा गोबां सोलायबोनाय खौ नुनो मोनदों आरोना ओ गोदोनिफ्राय लानानै बुङोबा थ' आङो गोदोहाय जोंनि माने जोंनि बर' आइजोफोरानो गाव गावनो माने दानानै जों गानोमोन होनना बुंनो हायो आरो माने दायोथ' बिदि नुला। औ दायोथ' बिदि नुला जों माने दायो गाननो दानाय लुनायखौ होनना बुङोबाथ' दायो जों माने जोंनि बर' आइजो फोरा गाव दानोनो रोंला होननानै बुंनो हायो आरो माने गोबाङानो दा देरफुबोनाय ओ दा माने देरफुलांनाय सिख्ला सेंग्राफोर ओ सिख्लाफोरा माने आइजोफोरा माने बिदिनो जोङो माने दानो रोङैखौ जों मिथिनो मोननाय जादों आरो माने दानो रोंला होननानै जों खोनानो मोनो आरो बांसिनखौनो रोंला होननानै माने इदिनो खायफा खायफा इदिनो सिं थिं गामिफोराव एसे एनै दानो रोंबावो बिदि होननायबो खोनायो दंबावो होननायबो। ओ रोंनाय एसे एनै। ओ दायो माने जोंनि गोदान मुगायाव माने जोङो बांसिनानो जों माने गुबुन हारिखौसो बिदिनो मेचिनफोराव दानानै माने बिदिनो माने फाननानै रां खान्थिफोरा आरजिनायखौ जों गुबुन हारिनिफोरखौसो नुनो मोनसै आरो जोंनि दख'ना गानग्रा फोर जोंनि बर' समाजाव जे जों दख'ना गानोना इदिनो आरो बुंनो थाङोबा आर'नाइ बिदिनो आरो ओ मा होनो गामसा बेफोरबायदिखौ माने जों दायो ओ गुबुन हारिया खौ माने दानानै फानो मेसिनफोराव दानानै फानो होननाय बांसिन खोनानो मोनसै आरो। औ बिदिनो जोंनि आइजो माहारिफोरा बारा दानो रोंला होननायखौबोथ' मिन्थिनो मोनो। ओ गोदोहायथ' माने गोदोहायनि बाद बा माने गोदोयैहाय बुङोबा थ' जों माने गोदोहाय जोंनि बर' आइजोफोरा माने जोंनि गिदिर जाय बर' आइजोफोर गोदोनि मायनि आबै आबौमोन आबैमोन माने जायखौ जों बुंगोन बिसोर माने गोदोहाय गोदो माने ओ इदिनो गाव गावनो दानानै गानबोजोबोमोन होननानै बुंनो हायो आरो। ओ जोंहा इदिनो गोबां खुन्दुंनिबो नाम दं नामा नोंथां जेरै ओ आंथ' बारा इदि खुन्दुंनि बागै मिथिया आं मोनसेसो बुंलांसै बिदिनो जोंहा माने एम्फौजों ओंखारनाय ओ एम्फौ जा जोंनि बर' समाजाव गोदो माने इदिनो एम्फौजों सो बनहनोमोन होननाय खोनानो मोनो आरो जाय एम्फौ फिथोब जायखौ जों बर'आव बुङो। औ बेखौ जों माने इन्दि बिलाइजों माने जोङो फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो बे फोरनिफ्राय जों माने बेखौ फिसिनानै जोंनि बर' माने आइजो माहारिफोरा माने आइजोफोरा इदिनो ओ बिनिफ्राय खुन्दुं बहननानै बेजोंनो जिफोर दानानै माने गानोमोन होननानै बांसिन खोनानो मोनो आरो ओ बिनि अनगायैबो आरो बुङोबा जोंनि आइजो माहारिफोरा गोदोहाय इदिनो मा होनो गस्ला जायखौ जों ब्लाउस होनो बेफोरखौ गानामोन होननाय खोनानो मोनो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा उन्दै गथ'फोराबो सिगांहाय इदिनो पेनफोर गैयामोन बिदिनो बिसोरबो माने आइजो म उन्दै आइजो गथ' फोरा माने बिसोरबो जों माने दख'ना फिसा इदिनो जानजिसिम दख'ना गानोमोन होननानै खोनानो मोनो आरो बेनि अनगायैबो आरो दायो ओ दानि जुगनिखौ बुंनो थाङोबाथ' जोङो माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनो बि बिदिनो दाथ' आं एसे सिगां बुंलांखांबाय दा जोंनि बर' आइजोफोरा दानोनो रोंला। बांसिनखौनो आरो बुंनो थाङोबा जों ओरैनो गुबुन दाबसे जायगाफोराव थाङोबा जों गाननाय गाननानै थांनायखौ बांसिन नुनो मोननाय जाया आरो। बिदिनो खायफाफोरा न'फोराव एसे एनै इदिनो गाननानै बेरायनायखौल' जों नुसै आरो इदिनो गुबुन दा से जायगाफोराव गाननानै थाङोबा माने गावखौनो लाजियो बेफोरबायदि खौ माने जों सानो आरो लाजियो होननानै माने जों एसे एनै मिथिनो मोनो आरो‌। गुबुन जायगाफोरथिं थाङोबा जों माने जोंनि हारिनि दख'नाफोरखौ गानलाङा होननानै एसे मिथिनो मोनो आरो। बेनि अनगायैबो आरो बुंनो थाङोबा जोंहा दायो गोबां इदिनो गाननाय जोमनायफोरा हो माने ओ गुबुन जायगानिफ्राय सफैनाय बेफोरखौ बांसिन जों गानो होननानै नो मोननाय जायो आरो बिदिनो बुङोबा जों गोदोहाय बिदिनो लंपेन्टफोर बारा इदि गाननायखौ नुनो मोनस्रायामोन होननो हायो। बिनि अनगायै जोंहा दायो माने बुङोबा बयनिबो न'खर न'खर माने न'खरनि आइजो माने दा सिख्लाफोर होनना जायखौ बुंगोन जों सिख्लाफोरा माने बयनिबो नखर नखरावनो माने बयनावबो थायो होननानै बिदिनो माने लंपेन्ट गुरस्ला बेफोर गाननानै थायो होननानै जों खोनानो मोनो आरो माने गोबां सोलायनाय फै जाया आरो सोलायनाया इदिलाय सोलायनाय फैनायाबो जेबो नङा नाथाय जों बेनो जोंनि हारिनि बा दानाय लुनायफोरखौ जों माने लाखिनांगौ बेखौनो आं सानो आरो माने इयुनाव जाहाथे जोंनि माने द बिदिनो दाबाय थायाबाबो एसे एनैखौ जों सोलोंना लाबा माने जोंनि माने गाननाय जोमनायफोरखौ जोंनि बर' उननि फिसाफोरा इयुनाव फैगोन फोरा जोंनि माने दख'नाखौ बोरै दायो बेफोरखौ एसे एनै मिथिनायनि थाखाय जों माने एसे जोंनि आइजो माहारिफोरा सोलोंना लायोबा जों माने आंनि हिसाबाव मोजां जायो आरो आं बे खौ सानो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जोङो बुङोबा दायोथ' जों बिसोर माने बेफोरखौबो सोलोंना लायाबा जोंनि दा सोलिबोफुबाय थानाय माने आइजो माहारिफोरा बिसोर सोलों नालाय एबा माने इयुनाव उननि जोलैफोरा माने इसोर माने मिथिनायानो नङा जों माने द दख'नाखौ बोरै माने मानिफ्राय दायो बेफोरखौ जों मिथिनाय नङा बेफोरखौ आं सानो आरो माने जोंनि दख'नाखौ बोरै दानानै जों दख'ना गांसे बिदि बहननो हायोबा आर'नाइ फारसेफ्रा इदिनो आर'नाइ गस्ला बिदि मारै बहननो हायो बेफोरखौ आं मिथिनाय नङा बायदि सानो आरो नोंथां। नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंथ' बिनि बागै बारा इमान नलेज गैया नोंथाङाबो एसे सेपार मायन आरो ददि
नोंथाङा नोंगौ थिगैनो बुंलां गोदोहायो जोङो माने इन्दिखौहायो लुनानै इन्दिजों एम्फौ फिसिनानै बे एम्फौनिफ्रायनो फिथोब मोननानै जोङो इन्दिखौहायो थावख्रि लुनानै जों खुन्दुं दिरुनन्नानै बेखौनो जोङो जि दानायखौ नुनो मोनबोयोमोन नङा होनब्ला बिदिनो जों बे इन्दि खुन्दुंजोंनो। दख'ना गामसा बेफोरबायदि फालि दानायखौ जोङो। नुनो मोनबोयोमोन आरो बिदिनो जोङो नोंथाङानो बुंलांबाय उन्दै गथ'फोरनि थाखायबो जान्जियाव गाननाय दख'ना फ फिसा फिसा दानानै होयोमोन होननानै नंगौ बियो थार। गोदो हायो गासिबो माने दख'नासो गानजोबोमोन आरोखि। नाथाय जोङो दानि जुगावहाय नुनो मोनबायदि दानि जुगावहाय जोङो। दख'ना गाननानै थालिया आरो बेफोरबायदि जोङो दानि जुग बेवहाय गोदान गोदान गस्ला गोदान गोदान डिजाइन डिजाइननि दख'ना बे बेफोरबायदि ओंखारबाय नङा होनब्ला गोसो जायोबानो। म जोङो गस्ला गाननो हायो आरोस बुस्थ जायोबानो दख'ना गाननो हायो आरोखि दानि जुगाव गोदोनि दिनाव थ' सिख्लाफोराबो सिन्थायाइ दख'ना गानजोबोमोन नङा होनब्ला नाथाय जोङो दानि जुग गावबो नुनो मोनसै आरोखि जोबोद सोलायबाय हाबा जानाय फोराबो सिन्थाय सुइिगार लंपेन्ट गस्ला बेफोरबायदि गाननायखौ थानायखौ नुनो मोनसै आरोखि।
औ औ औ।
जोङो आरो दख'नाखौथ' गाव गाव दालानो होनजायो। बांसिनानो माने ओ मेसििनजों दानायनिजों दानायखौसो गाननायखौ नुनो मोनसै आरोखि माने मेचिनजों दायोबा गोबां डिजाइेन डिजाइेननि आगरनि गोबां गोबां रोखोमनि मडेलनि दख'नाफोर मोननो हायो नालाय बेखायनो माने गोबा गोबा मेचिनजों दानाय दख'नाफोरखौसो बायनानै गानसै आरोखि
जोङो नाथाय दानि जुगावबो साफा सानै दंबावो जि दाग्रा जोङो बेफोरबायदि जि दाना फानोब्ला जोङो दानि जुगावहाय गोबां रां मोनसै नङा होनब्ला नाथाय अब्लाबो मोनथिसेयावबो जोङो बर' आइजोफोरा दानायखौहायो बांसिनानो नुला आरोखि जोङो दानि जुगावहायो बेफोर दख'ना गोबां गोबां रोखोमनि थायो नालाय जोङो माइदिखौसोनायबाथ' जों गोबां दाम लानो हायो आरो दख'ना गांसेयाव मासटाइस माइदि होन माइदि होनाय होन आरो गोबां रोखोमनि दंबावो जोंहा बेफोरबायदिनो जोङो खुन्दुंखौबो गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि मोननो हायो आरोखि नोंथाङानो दहाय जेरै बुंलांबाय इन्दि खुन्दुं आरो जोङो ओरैजाय दख'ना गामसाफोर दानो थाखायब्ला ओ गोबां रोखोम रोखोमनि ओ खुन्दुं लानो हायो आरोखि आरो जोङो दख'नाफोरनि बा गस्लाफोरनि गाबफोराथ' गोबां रोखोमनि जोङो मोननो हायो नङा होनब्ला? ओ नाथाय जोङो ओ न'आव दानाय खुन्दुंफोरा बा जि फोराहायो बांद्राय रं ओंखारनायखौ जोङो नुनो मोना। जोङो नाथाय बाहेरायाव बायनायखौ जोबोद रं ओंखारनायखौ नुनो मोनो। नङा होनब्ला? ओ जोङो ओ गोदोनि इन्दि जिखौहायो गानोब्ला बा जि जोमोब्ला जोङो ओ गिदिर गिदिर बेमार आजार जानो हाया होननानै जोङो खोनानो मोनोमोन। नङा होनब्ला? नाथाय जोङो दानि जुगावहाय बेफोरखौ बांसिन बाहायनायखौनो नुनो मोनला आरोखि। ओ गोबां रोखोम रोखोम आगर गोनां ओ गोबां डिजाइन डिजाइननि दख'ना ओ बिबार आरि गोनां बेफोरखौहायसो गाननायखौ नुनो मोनसै आरोखि। जेनोखि जोङो ओ दानि दानि उन्दै उन्दै गथ'फोरनाथ' जोङो दख'ना बथ' नुस्रा खानो नङा होनब्ला? इसोरनो थाखाय हाफ पेन्ट बा गस्ला फ्रक फिसा फिसा बिदिनो गस्ला जोङो गानहोनायखौ नुनो मोनसै आरो। ओ आरो सिख्लासाफोरनि थाखायबो जोङो लंपेन्ट गस्ला बेफोरबायदिसो बांसिन गाननायखौ नुनो मोनसै।
ओ जोङो फ्रायानो बांसिन दख'नाखौनो गाननायखौनो नुनो मोनला आरो। गेदेर गेदेर फोरानो जोङो ओ माने नुनो मोनो ओ सुइजार बिदिनो फ्रक बेफोरबायदि गाननोसै नालाय उन्दैफोराबो बेफोरबायदिनो सोलोङै सोलोङै सोलोंलांजोब्बाय आरोखि। बिब्दिनो जोङो गोदोनिफ्राय जोबोद गाननाय जोमनाया जोंनि समाजावहाय सोलायबोनायखौ जोङो सोलायनाय बेनिफ्राय सोलायनाय सोलायनाय औ।
औ बिदिनो जोंहा बुङोबा थ' गोबां बिदिनो जोंहा माने आरन माइदिन माने नोंथां जेरै जोंहा बुङोबा जोंनि दख'नाफोराव होनाय आगरफोरा जाहैबाय ओ थाइगिर आगर बिदिनो माने गोबां आगरखौ नुनो मोनसै आरो गोदोहाय माने जोंनि बर' आइ जोफोरा माने हाजोफोराव थांनानै बिदिनो दाउसिन दाउलाफोर बा हाजोफोरखौ नुबोनानै माने आगर एरनानै दख'ना गानोमोन होननाय जों खोनानोबो मोनो आरो बेफोरबायदि। आरो बिदिनो थिग बेबायदिनो बुङोबा जोंहा हौवासाफोरखौबो दानि जुगाव माने बिदिनो गामसा गाननानै थानाय बांसिन नुनो मोनला आरो नङा होनोमबा नों थां बिदिनो गावबा गाव माने न'फोराव थानायफोराव बांसिन इदिनो हाफ पेन्टफोर बा इदिनो पेन्ट लंपेन्ट बेफोरबायदिखौ जों बांसिन गाननाय खौ नुनो मोनसै आरो बिदिनो आर'नाइ फोरबो बेफोरबायदि खौ जों लानायखौ बांसिन खम नुसै आरो दानि जुगाव माने नोंथां। नङा होमबा नोंथां? होमबा नोंथांजों सावरायलायनानै आङो गोबां नि माने दख'नाफोरनि बागै बा इदिनो जोंनि समाजाव दा सोलिबोबाय थानाय बा गोदोहाय फोरबायदिनो आं नोंथांनिफ्राय गोबां मिथिनो मोनबाय। आ समाबो जाबाय नालाय नोंथां जोङो बेखिनियावनो जोंनि सावरायलायनायखौ दोन थलायनो हासिगोन नामा नोंथां?
उम
औ दे नोंथां।